ओं नोंथां खोनादों। ना मोजांयैनो
अ खोनादों दे।
औ दालाय होमबा माथो खालामबाय दं नोंथाङा?
आंथ' दा ओंखाम जाखांनानै एसे जिरायनानै
औ आ बा खि खबरफोरा मोजाङैनो दङबा?
ओ खबरफ्रा बिदिनोसै मोजाङानो ओ साननैसो इदिनो सोलिगासिनो दं।
आदसा आदसा ओरैनो दिनैलाय मा माथो मावखो नोंथाङा फुंनिफ्राय?
दिनैथ' आङो फुङावनो सिखारनानै वल्ड काप फुटबल नायदोंमोन। सारि सयथासोआव द' बाजि थामजि मिनिटआव जागायदोंमोन खेलाया। जाहाथ' बे खेला गेलेनाया ओ माजों जादोंमोनथाय आंबो बावलायबाय र' गोसोखांनि आंबो ओ माजोंमोनथाय नोंथाङा गोसोआव दं नामा?
अ आङोथ' ओरैनो वाल्ड काप नायनाय जाया दे एनि फ्राय बिदि गोसोआव गैया आङो
ओम गोसोआव फैबाय दे। दिनै इरानजों इरानजों आरो आ
औ
इरानजों माजों जादोंमोनथाय
नैजौ ओ जेबो नङा गोसोआव फैयाखैबाबो जेबो नङा नों
उम
ओमफ्राय
खेलाया द्र' जादों आरो उम द्र' जादों खेलाया जोबोद मोजां मोनदों नायनानै खेलाखौ जोबोद खस्थ'नै गेलेदों मोननैबो टिमआ इरानजों निउजिलेण्ड
इरान जों निउजिलेण्ड आतसा
आ मोननैबो टिमा मोजाङैनो खेलाखौ जोबोद मोजां गेलेदों फार्स्ट हाबावनो मोननै निउजिलेण्डआ सोग्रोदों बेनि उनाव आरो बेनि उनाव आरो बे हाबाव फार हाबावनो इरानाबो उनाव हाबजोबखांनानै आरो सेकेण्ड आव बावबो फार्स्टआव निउजिलेण्डआ सोबाय बेनि उनाव इराना गेटजों सोबावबाय आरो जोबोद मोजां जादों नायनो खेलाया द्र जानायसै जोबोद नारदोंमोन इरानाबो निउजिलेण्डआबो नाथाय गला सानैनाबो नै- नै जाहैबाय
आतसा -आतसा
मोजां मोनदों आंङो
होम- होम आंबो बिदिनो
अ अ
औ फुंङाव सिखारनानै जेनेबा मोखां गन्थं सुबाय एनिफ्राय सु खांनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय
ओ
ओम एनिफ्राय जाखांनानै एसे खामानियाव फैबाय आरो खामानि मावो नालाय ओमफ्राय नोंथाङा बे खेलाखौ नायखांनायनि उनाव मा खालामखो आरो
बे खेलाखौ नायखांनानै आंङो दसे बाहेरायाव ओंखारलांबाय ओम ओमफ्राय आरो ओंखाम फुंनि खाजाफोर जाबाय । बिदिनो जिरायनानै आराम।
दोंमोन ओरैनो फुंनि काजायाव?
फुंनि खाजायाथ मैया हरनिनो मैया हरनिनो औवा मेवाजों दालिमोन। बेखौनो जानायसै ओम।
जों दालि।
औ मेवयाइजोंनो दालि फुंनिनो हरनिमोन। खाजाया।
औ ओमफ्राय सानजौफुनिखौबो जाबाय न
सानजुफनिया आं नै दाबावैसो जादों। सानजौफुनि ओंख्रिया बेनो आरो खारदै खारै आरो ओ मा दंमोन थाय बावलायबायलै।
अ जेबो नोङा। बावबाबो माने ओरैनो मा मा ओंख्रि बांसिन जायो नोंस्रा?
जोंना ओंख्रिया बांसिन गोथां मैगंखौ जायो मालाबा जोगोनार। ओमफ्राय मालाबा खारै खारै ना बेदरखौ एसे खम जायो। ना बेदरखौ खम जायो । उम।
आदसा आदसा।
आरो गोथां मैगं मालाबा अनला अनलाफोर जायो । जोगोनार बिजौ बेफोरखौनो फ्राय जायो।
उम उम।
नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो दिनै सानसुनि?
आङो दिनिओ मैदुफुल मैदुफुल एवनाय बिबार मैदुफुल बिबार एवनाय। गोखा जायोना एसे बेखौ जादों। दोंमोन एनि फ्राय ओ दालिबो जादोमोन दालिजो दाउदै। दालिजो दाउदै जादो दोंमोन ओमफ्राय ओ दाथ' दायो मोनायाव मा जागोन बेखो सानथ'वाखै मायबा मोनसे बाजाराव खालामनानै माबा मोनसे मैगं बायनानैसो जानांगोन आं माने एसे टाउनआवसो थायो नालाय दा
औ बाजारफोरा नोंथां थानायनि सि खाथि जायोना गोजान जायो?
बाजारा आं थानायनि खाथियानो जायो
अ खाथियानो जायोब्ला उम नांगौ बेसादफोरखौथ' मोनो खाथियावनो
नांगौ बेसादफोरखौ मोननाय जायो औ
अ गोथां मैगंफोर मोनोना बाजारफोराव
गोथां मैगंफोर मोनो इदिनो दिंखिया फोरखौबो मोनो इनि फ्राय बे ओ थालिरनि माबाखो थालिर बिबार ना
ओं फस्ला मैखुन
अ मै मैखुन मैखुन थालिर मैखुन बुङो इफोरखौ मोनो बै गोथां मैगं थाइगंफोर खौ मोनो
औ
औ नोंथां औ
नोंथाङा बे खाजाफोरखौ बे बाजार खालामनायखौ सानसेनि थाखायनो बानायो ना साननैफोर सानथामफोरनि थाखाय बानायो?
आङो बाजार खालामनायखौ बांसिनानो सानसे बा साननैफोरनि थाखायल' खालामो। माने खम खम बायो आङो मानोना माने बहुद थाखाय बायोबा बांसिन मेगं थाइगं फोरानानो गाज्रि जायो नालाय
औ उम नंगौ।
औ औ
थिगानो उम
ओजों नोंथांनि ओनसोलावलाय बेबायसा हाथाय बाजार दङना गैया खाथियाव?
थाय बाजारा दङ खाथियाव एसे ओ नै किल'मिटारसो गोजान थांनांगौ आरो बाजार गिदिरबो जायो बेयाव आरो ओरैनो थाम किल'मिटार सो थांनांगौ जायो बाजार गिदिरफोराव बायोबा एसे खमावमोन ओमफ्राय आरो साननै सानथाम थांनाय बेस बेसादफोरखौ लाबोनो हायो आरो एसे बुरजायैनो ओमफ्राय आरो ओरैनो नोङो फिसा फि सौ गोथां मैगं जानोबा आरो खाथिनि बाजाराव लायनांगौ जायो मानोना बिसोरो गोथां मैगंफोरा बारा गोबाव थाया नालाय
औ औ
थाखायनो
औ ओरैनो औ सानसेयाव औ आचसा सानसेयाव ओरैनो ओ खैबारसो जायो ओंखामखौ नोंसा
सानसेयाव जोंनिया बोथिथामानो जायो बोथिथाम ओंखाम जाजायो फुंनि खनसे सानसुनि खनसे आरो मोनानि खनसे
आतसा नोंथाङा ओरैनो माबे मैगंखौ जानानै बांसिन साबसिन मोनो मा ओंख्रिखौ जानानै
आंनि बेलायावथ बेयो
औ
गोथां मैगं आरो जो जायखिजाया गोथां मैगं ओमफ्राय आरो गैथाराबा दालि आलु भाजा बेफोर फोरखौ भेन्दी भाजा ए लेस्रा बेफोर मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो आलुफोर थायोब्ला आलु एवनाय थायोब्ला भिन्दि एवनाय थायोब्ला बा बेदरफोरखौ नांलाया बेजोंनो गोथाव जायो आरो उम
बा बेदरफोरखौ बारा गोथाव मोना आरो ओम- फ्राय औ औ खम जायो
उम
ओमफ्राय ओ बरनि ओंख्रिफोर जि मोनो जोंनियाव जेनेबा अनला सबाय बेफोरखौ जानो मोजां मोनगोन ना मोना
मोनो मोजां मोनो बरनि अनला सबाय थालिर मैखुन माबा था ओ थालित फस्ला खारैनि ओंख्रि साम' बेफोर फोरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो गोथाव जायो उदैयाबो मोजाङै थायो खारैनि ओंख्रि जाबा अनला सबाय फोराथ फ्राय खारैजोंनो बानायनाय जायो नालाय
औ खारदैजो बानायोमोन
होननायखाय देहाफोरा थिग थायो आरो जोंङो फ्राय मालाबाफोर थावननि बांसिन जाबाय थानाय जायोना सानफ्रोमबोनि खाजाखौ बिनि थाखायनो बेफोर ओंख्रिफोरखौ खारै ओंख्रिफोरखौ गेजेर गेजेर जानांगौ आरो अब्लाना देहाया थिग जायो
औ आथिखालाव बर'फोराबो गोबां थाव जाग्रा जाबाय न
ओं जाबाय जाबाय बे थाव जानायनि थाखायनो बेमारफोराबो बांनो हमबाय ।
बांनो हमबाय ।
ओं
आंथ' थावनि जानानै बारा मोजां मोना बांसिनानो बयल जानोसो मोजां मोनो आंङो ।
औ औ थिगआनो मोजां ओं ।
ओमफ्राय आंबो जेन'बा बर'नि ओंख्रिफोरखौथ' गोथाव मोनखायोआनो । जोबोर गोथाव जायो । औ
दा नोंथांङा नोंथांङा मा खालामगासिनो? सिनो
ओ दा आं ओरैनो जिरायनानैनो दंथ'यो । जिरायना ओरैनो बार जागासि सिनो बोथोरा माबायसा ओजों?
बोथोरा जोंनिखि बिदिनो आरो बारा गरम बयबो नङा एसे मोजां थानो हाथथाय गरमालाय एसे गरमानो । बा अब्लाबो थानो हायो आरो उम्म बेफोरबायदिनो बोथोरा । उम्म
बेयाव जोंनियावथ दा जोबोर गरमानो जानानै दंङ ।
अ
जों थानाय जागायाव गरमा गोबां जायो माने
उम्म
दा ओंखायनो एसे बायजोआव दंफां सिङावनो आंङो बार जागासिनो आरो ।
अ अ अ अ
आदसा होमबा नोंथां ओ दोनथ'नसै नामा जोंङो रायलायनायखौ?
अ दे जागोन दे अ अ अ अ दे दे ।